औ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि ओ दा सोलिफु समनि माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांनाव आंङो सोंनो सानदों नोंथां आनो फोरमायनो हागोन ना माइफोरखौ जों माबोरै मावनाय जायो।
औ माइखौ माइ आबाद होनोब्लाथ जोंङो दैज्लां बोथोराव गायनाय बेयो। आसाम आसाम हादरनि गुबुन गुबुन जायगायाव जोंङो माइ आबादखौ जोंङो। गोबाङैनो गायनाय नुनो मोनो
औ नोंथां औ
माइ आबादखौ जोङो गायनो गोनांब्ला जोङो बेयाव बेनो बेनि बेनो माइ माइ आबादनोथ' गोबां बिबांनि दै- दै नांगौ जायो जायनि जाहोनाव जों बेखौ दैज्लांबो थोर दैज्लां बोथोराव जोङो बेखौ गोरलै जोङो गायनो हायो बेनि थाखायनो जों बे उम माइ आबादखौ जोङो ओ दैज्लां बोथोराव गायनो जायो दा जोंनो माइ आबाद गायनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो लि माइज्लि माइ माइज्लि माइ बे मे माइज्लि माइखौ जोङो दैयाव बस्थायाव सोमना दोननांगोन ज जेराव जोंना बे माइरङआ माइरं बे माइया गाजा बेरना गाजा बेरनानै जेब्ला बे गाजा बेरनायखौ जोङो दु ओ दब्लायसे नङाबा दब्लायनै उम दुब्लियाव जोङो बेखौ मोजाङै दुब्लिखौ मोजाङै नङाब जोङो बायदि बायदि मोसौ हालिफोर जो जोङ एवनानै बेखौ मोजाङै ए फोमोनना लानांगोन बेनि उनाव जोङो जायखौ जोङो माइज्लिखौ जों गाजा बेरहोदोंमोन बेखौ बे दुब्लि दब्ला दबल सबे दब्लायनै थानायाव जोङो बेखौ गारनानै जोङो फोना होनांगोन जायनि जाहोनाव बेयो गाज गाजाया बे दुब्लि बोथोराव नो रज'यो। जनानै गोजौ मा-मा दानसे दाननै थानाय उनाव बे गाजाया उम गोजौ गोजौ माइ माइ बिफां महरै रज'यो बेनि उनाव बे बेखौ जोङो दुब्लि दुब्लि फोथार दुब्लि फोथाराव जोङो ओ हालेवना हालेवनानै जोङो बेखौ मोजांङै गिब बि उम खा खारायनाय खामार होनानै जोङो उम दुब्लि फोथारखौ गोमोन खालामनानै जोङो आइजो आइजो गुबुनफोरथिंथ' हौवासाफोरखौबो जोङो गायनाय नुयो नाथाय जोंनि बे बेरैनोगाथिं आइजो आइजोफोरखौ जोङो माइ आबाद गायनायखौ नुनो मोना नोंथां
औ नोंथां।
बेनि बेनि उनाव जोङो माइ माइ गायनो थाखाय जोङो बे खोथियाखौ जोङो फुनांगोन फुननायनि उनाव फुखां फुनो जोङो बे बे हायाव बे खोथियानि रोदायाव थानाय जों हाखौ मोजाङै फुनानै जोङो लांनानै बेखौ दुब्लि बोथोराव जोङो आयजोफोरखौ नङाब्ला उम हौवासाफोरखौ जोङो गायनो गायनो होनानै बेखौ जोङो गायहोना गायहोखांनायनि उनाव बेयो माइखौ माइनोाव जोङो हासार बायदिसिना जोङो रासाय सोरबा सोरबि रासा सायनारि हासार आरो सोरबाया न'नि न'आव मोननाय बायदिसिना गोबोरखि हासारफोरखौ जों होनायखौ नुनो मोनो
औ नोंथां।
बेनि उनाव बे हासार होखांनायनि उनाव जोङो बे दान मोननै दान मोनथाम था। नायनि उनाव बेयो। माइआ बिबार बारो बिबार बारखांनायनि उनाव बे जेरो उम गोथां गोथां फिथाय थयखा थायो थयना थायोबोला जोंना मोनसे बर हारियाव मोनसे फुजा जायो आरो ना नोंथां। बे फुजायानो काति काति गासा काति गासा होननानै जोङो बे फुजाखौ बुंनाय जायो काति काति गासा फुजा होनायनि उम उम गुबैयै जाहोनानो जों जाहाथे जोङो दैज्लां बोथोराव जेसेबां खस्थजों जोङो माइ आबाद गायदों बै माइ आबादा जाहाथे बाय बायदिसिना जिब जुनार ओ न जिब जुनार नङाब्ला जों दाउसिन दाउलाफोरा बै माइ आबाद खौ जालाङो गाज्रि खालामलाङो जायनि जाहोनाव जोङो खस थ मावनाय फिथाइखौ जोङो मोना बेनि थाखायनो जोङो बे फुजाखौ जोङो होनाय जायो जेराव जेराव दुब्लि फोथारनिफ्राय जोङो माइ मायनावखौ जोङो बरायना लाबनानै इसिङाव जोङो दोनफैनायखौ नुनो मोनो नोंथां बेनि बेनि उनाव जोङो बेख बैखौ बै फुजा होनो थाखाय ओ जोङो बत उम बत नार उम बत उम नारें नारें नारें खल बायदिसिनाजों जोङो दुब्लिबो फोथोराव साथि खाला सावनानै जोङो बेबादि फुजाखौ होनाय जायो बेनि उनाव जोङो सोरबा मोसौ गलियाव सोरबाबा बारियाव जों होनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां
बेनि उनाव जोंना जेब्ला जों माइआ माइआ नोंगो मोननानै जोंना रायो रानानै जोङो बेखौ स गो सना गाबनि जोङो नुयो नोंथां माइखौ माइ आबादखौ बेनि उनाव जोङो माइ आबादा जेब्ला मोनो मोनब्ला जोङो माइ आबादखौ हायो सोरबाबा मिच जों जों गामिनिनो सेंग्राफोरखौ लिंनानै कामला हायो बेनि उनाव जोङो माइ हाखांनायनि उनाव जों सोरबा सोरबा दुब्लि फोथारावनो बै माइखौ नानानै लाना फैनानै जोङो बाख्रि नङाब्ला दुलियाव माइ आबादजों थाबनाय जिगाब जिगबखौबा बिसोरो उ उ उ मोसौ मोसौ बोरमाफोरा जिगाब होनो थाखाय जिगाबखौ नआव लाबनानै माइहुं हिसाबै लुनाय जायो आरोना नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोंना मेसें बोथोराव मावनाय गोबां आबादफोर दङ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा मेसें बो नि मावनाय आबादफोरनि बागै
हागोन नोंथां औ ओ मेसें बोथोराव मावनाय आबाद होनोब्ला जोंना गुबैयै ओ बेसर आबाद आरो सिबिं आबाद जेरै ओ दालि आबाद आरो कफि आबाद लाफा लाइ लाफा बेफोर आबाद फोरखौ जोङो मावनाय जायो दा गुबैयै ओ जोंनि बर' हारिया बैफोर आबादफोरखौनो गावनि गुबै जिउ खुंनायनि राहा हिसाबै गोदो गोदायनिफ्रायनो साननानै लाबोदों नोंथां। बेखायनो गावनि न'खरखौ ओ सामलायलांनो थाखाय फिसा-फिसौ फोरोंनाय, लिरनाय, फरायनाय बेफोरावहाय ओ खरसा खालाम थाखाय बे आबादखौनो गुबै हिसाबै जों बिथा खालामनानै लानाय जायो दा ओ दालि आबाद ओ बै कफि आबाद बेफोरखौ मावनो थाखाय जोंहा ओ मोनसे थि जायगानि गोनांथि जायो। जेरै जोङो दुब्लिफोराव दालि आबादफोरखौ जों मावनाय जायो आरो बि आबाद मावनो थाखाय जोंहा ओ सिदोमा जायगानि गोनांथि जायो। ओ सिदोमा जायगा बा एसे गुसु जायगायावसो जोङो कफि आबादखौ मावनाय जायो। बे कपिया गासै गुबुन गुबुन बाहागोनि थायो नोंथां। जेरै अल कपि बान्दा कफि आरो फुलकबि बेफोरखौ जोङो मावनाय जायो। दा बेजों लोगोसे जोङो बेसर आबाद बेसर आबाद मावनायनि सोमोन्दै आङो नोंथांनो एसे फोरमायनो सै ओ आबाद मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ओ आबादखौ खुबैनो थाखाय जोंहा थि जायगा सायख'नो गोनां जायो। बे जायगायाव जाय जायगायाव जोङो बेसर आबाद खौ फोगोन बे जायगायावहाय जोङो हाग्रा-बंग्रा, दंफां लाइफां बेफोरखौ दानस्रांनानै जोङो ओ हालेवनाय जायो। ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो मोसौ नांगोलजोंनो हालेवोमोन। नाथाय आथिखाल समाव जोङो ओ मिसिनारि ट्रेक्टरफोरजों जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
उनाव ओ बै जायगानिफ्राय ओंखारनाय ओ जिखिनि हाग्रा थायोना नोंथां बेफोरखौ जोङो ओ हुकेनजों खायखांनानै हाग्राफोरखौ जोङो दामोल खालामना बै हाग्राखौ जोङो सावनानै होनाय जायो। ओ बिनि उनावहाय जोङो खायफाया ओ बे आबाद बेसर आबादा मोजां जानायनि थाखाय हासार होयो, खायफाया रासायनिक हासार होयो, खायफाया मिथिंगायारि हासार होयो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोर खौ जों बांसिन ओ गोबोर हासार होनायखौनो जों नुनो मोनो। आरो बुंनो थाङोब्ला गोबोर हासारानो बयनिख्रुइबो साबसिन हासार होननानै जोङो बुंनो हायो। बेखायनो जोङो गोबोर हासारखौ होनायानो गाहाम। थिग बेबदिनो जोङो ओ जेब्ला ओ हाखौ मोजाङै फोमोनो फोमोनखांनायनि उनाव जोंना ओ एवनाया जुदि मोजां जायोब्ला जों बेवहाय बेसर बेगरखौहाय जोङो फोनानै होनांगौ फोनानै होखांनायनि उनाव ओ बेसर आबाद खौ जे जोङो गोजां बोथोराव मावनाय जायोना नोंथां। मेसें बोथोरावहाय जायनि जाहोनाव जोङो माब्लाबा समाव जोङो खुवा लोगो मोनगोन। माब्लाबा समाव बिबार बार फुनायाव बेरे सिखिरिजों लोगो मोनगोन। बेनि थाखायनो जोङो ओ मुलि सारनो गोनां जायो। बिबार बार फुनाय समाव जोङो बेरे सिखिरि जुदि बायोब्ला जोङो मोजां फिन फिथाइ मोनहैया जायो बिबार बारफ'नाय समाव जों जुदि खुवा लोगो मोनोब्ला जोंनि बेगर बै फिथाइफ्रा रुंगुयो मोजां जों फिथाइखौ मोननो हाया जायनि थाखाय जोङो मुलि सारनो गोनां जायो नोंथां एम्फौ खौ होखारनो थाखाय जोङो एम्फौनि मुलि, आरो खुवा लोगो मोनोब्ला जों खुवानि मुलि बेफोरबाददि मुलिफोरखौहाय जोङो सारनो गोनां जायो दा बेनि उनाव मास मोननै आरो मोनथामनि उनाव जोङो बिसाद आबादखौ मोननाय जायो। जेब्ला बिसोर मोनोब्ला बिदिनो गोमो गोमो गोमो गोमो जाबाय। बेनि बिफांफ्रा जुदि मोनोब्ला जोङो गोदोनि दिनावथ' गोबांथार दाहोना रुवाथि लायोमोन नोंथां। जायनि जाहोनाव जोङो दधोना रुवाथिफोरखौनो मावहोनाय जायोमोन। नाथाय आथिखाल समाव सुबुं सोदोमस्रिया जौगाबोनायजों लोगोसे दाहोन रुवाथि खौबो जोङो लानाय नुबांनो थांलिया जायनि थाखाय जोङो बिसोरखौ फुनो थाखाय जों हाजिरा होनो गोनां जायो आथिखालाव जोङो हाजिराखौनो बांसिन होसै खायफाया दिन हाजिरा होयो खायफाया बिगा हिसाब एसे बेसरफोरखौहाय बिदि फुनाय जायो फुखांनायनि उनाव जोङो, दामोल खालामनानै कलसिला सरनानै दामोल खालामनानै मारा होनाय जायो बेखौ नोंथां, माराखौबो जोो मोनो होयोन ना आथिखालावां समाव जोङो माराखौहाय मोसौजों होनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो मिेसिनजों होनायखौ नुनो मोनसै, मिेचनजों होखांनाय बेनि उनाव जोङो बे बेसर बेगरखौ आलदा खालामनो थाखाय। बे बेसरनि साबाफोरखौ जोङो सानदांगा एबा सानद्रिफोरजों जोङो सालिनो गोनां जायो नोंथां सालिखांनायनि उनाव जोङो संग्रायजोंबो जावो खायफाया बेबायदिनो साबाफोरखौहाय जोङो बेगरनिफ्राय आलादा खालाम हखांनायनि उनाव जोङो बे बेगरफोरखौ फासेारि एबा फारलाफोरजों सुनाय जायो, बिनि उनाव खायफाया बेखौ थाव फेरेबबाय खायफाया फानहैबाय बेबायदिनो जोंनि जिउ खुंनायाव बे आबादा जोबोरैनो दा नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समाबो जाबाय। दा एसेखिनियावनो जोंनि रायलायनायखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों। औ